औ नोंथां औ औ खोनादों ना नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'योना?
औ नोंथां ओरैनो दङ।
ओ जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथां निसय हागोन।
ओ जों माने हाजो आरो हायेननि फारागफोरखौ जों सावराय नायगिरदों आरो
उम
नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा?
हाजो आरो हायेननि फाराग
नोंथाङा एसे बुंग्रोबा हामगौमोन
औ जागोन दे माने जोङो हाजो आरो हायेननि फाराग होनबा जोङो, गोबां फाराग जों नुनो मोनो जेरै जोंना लामा सामाफ्राबो जोंना गोबां फाराग जायो जों बिदिनो हाजो जायगायाव माने लामा, फ्रा गोजौ जायो आरो हायेन जायगायाव समान जायो। थिग बिदिनो आबादफोर मावनायाबो माने, हाजो जायगानिया बिदिनो जोबोद उसुबिदा जायो बिदिनो गोजौ जायो नालाय। बेफोर माने बायदिसिना गोसो बायदि नोङो आबादफोरखौ नो गायनो हाया जायो। बिदिनो न' बांफोरखौ बिदिनो गोसोबायदि लुनो हाया जायो बिदिनो हाजोफ्राव नोङो हाजोखौ जावख्लानानै एसो नोङो न'खौ लुनांगौ जायो। बिदिनो हायेन, गोसो बायदियै एहाय जोङो, जा गोसो बेखौनो मावनो हायो आरो
उम
बांसिन हायेन ओनसोलाव सुबिदा दङ माने हाजो ओनसोल, फ्राव माने गोबां थाखा फैसा नांगौ जायो बिदिनो हाजो दखारसे जावख्लबनो थाखायनो, गोबां समनि समनि सम लायो आरो गोबां रां रुफा खरसा जायो। आरो हाजो जायगायाव माने एसे गिनांगौ जायो मालाबा अखाफोर हायोबा गिसि, खानाय मानाय नोङो न'फोर लुना थायो। मालाबाफोर प्रब्लेमाव फैनांगौ जायो बिदिनो लामा सामाफ्राव मालाबा, बिनो अखाफोर बायसान्स फैला बायोबा बिदिनो लामाफ्राव गेजेर ससेफ्राव बिदिनो, गोबां लामाफ्रा बिदिनो बन्द' जाना थायो लामा ससेयावहाय,
उम
बिदिनो हायेन ओनसोलफ्राव बिदि जानो बिदि जानायखौ नुनो मोना, हायेन ओनसोलफ्राव बिदिनो समान ल्पेनखाय जेबो बिदि हाजो गिसिखानाय मानाय बेफोर जाया जों हायेन हायेन ओनसोलाव जोंना आबाद मावनायाबो जोबोद सुबिदा जोङो दंफां लाइफांखौ जों गोसो बायदि गायनो हायो। बिदिनो हाजो जायगायाव जोङो, दंफां लाइफां गायनो हायो गायनायालाय खिन्थु, जोंना माने गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय जोंना माने। बिदिनो उसुबिदा जायो आरो जों माने थांलाय फै फैनाय जोबोोर उसुबिदा जायो बिदिनो जोङो बायदिसिना बेफारफोर खालामबो। बुजा मानाय गोबां बिदिनो खस्थ' मोननाय जायो बिदिनो गोजौ गाहायनायनि थाखायनो आरो जोंना। हान्था मेलाफ्राबो एसे गोजौ गाहैबायायनि थाखायनो माने बांसिन खस्थ' जायो। जोंना माने थांलाय फैलायनि थाखायनो जोंहा बिजनेसफ्रा सोलियो नालाय,
उम
आरो हायेन हायेन ओनसोलजों आरो ओ हाजो ओनसोल माने बिदिनो गोबां फाराग दङ जोंना बिदिनो आयेन ओनसोलफोराव जोंना माइफोर गायलाबायनो हायो। बिदिनो हाजोखौ जोङो, माइफोर गायलाबायनो हाङा बिदिनो जोंहा। बिदिनो दंफां लाइफांफ्रा बांसिन थायो हाजो जायगाफ्राव बिदिनो। ए एनला बायदि बांसिन जायो बिदिनो हाय नोंसोर बारा जाया बिदिनो हाजो जायगाफ्राव जिबौ बायदि। फोराबो थानो मोननाय जोंनि जिब जुनार बायदि अब्ला सामुं फोरमायदों। बायदिफ्रा बांसिन थायो हाग्रा जायगायाव ओमफ्राय हायानि जायगायाव बेफोरबायदिखौ बारा एसे खम जायो। जिब जुनारफ्रा बांसिन थानायनि थाखाय मालाबा खैफोद। फोरावबो गोलैनो गोनां जायो हाज्रि जायगाफ्राव। हायानि ओनसोलफ्राव एसे बिफ्राव खम जायो।
उम। मोनसे माने सैथो खोथा दा आंबो। फंसेसो फंनैसो बुंनो सानो आरो आाज आरो हयथ नखि पार थक्य बेथ नखिरेन जों बिनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै आरोना दा आंबो। आंनि मिथिनाय बायदि फंनैसो ज एसेबांखिनि आंनि माने। मिथिनाय बे हिसाबै आं फंनैसो बुंयो हाजो होनोब्ला जोङो जेनेबा। गोजौ गोजौ जिथुनाखि जोंनि हाजो बेयो जाहैबाय हाजो। आरो हायेन बुङोब्लाथ' प्लेन एरिया होननानै जों साननो हायो नङा होनदां दा आथिखालाव। जोङो हाजो हाजो आरो हायनि बिथोराव गोबां सोलायनाय नुनो मोन बे दा जोङो जोंनि साखाथियाव थानाय। जिथुनाखि जों आसामनि मानसि दायो जोंनि साखाथियाव अरुणाचल प्रदेश दङ। अरैजाय नायनो थाङोबा। जोङो मेघालय शिलंनि खोथाखौनो जों बुंनो हायो। माने आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों। गोदोनि समाव हाजोफोराव जेरैबायदि दंफां-लाइफां आरो। फिथाइ सान्थाइ जिब जुनारफोर नुनो मोनोमोन आथिखालाव बेफोरो खम जालाङो नुनो मोनबाय जों। सुबुं समाजनि माने माखासे खामानि दामानिनिफ्राय। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जेरै माखासे इन्डास्ट्रिसफोर थाबाय दमफोर। सोलिबाय माखासे प्रजेक्टफोर सोलियो दा बेफोर बायदियाव माखासे माने दंफां लाइफांफोरखौ हाफायनानै दानथ्रायनानै न' बां लुनायाव। लामाफोर बानायनायाव हाजोफोरखौ सेफायनानै जोङो बेयाव न' बिल्डिं बाहायनायाव दा बेफोरदियाव गोबां जोंनि माने मा होनो। जोंनि हाजोफोरखौ बा हाजो। हाजोनि माखासे माबा जानायखौ। गारि जानायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आगोलनिफ्राय मानोे जेसेबां जोङो हाजोफोराव ओ थांनानै मोजां मोनोमोन बोथोरखौजोंगोबां सियन्स जानायखौ जों दाय नुनो मोनबाय दंफां लाइफां दायो जोंनि ओ हायेननि गोजाङनो बुंनो सानो ओ दंफां लायफां दामफायनानै मानसिफ्रा न' बां लुनायाबारा जादों गारि मथर ओ जेरैबायदि जोंनि हायनो गोबां गारि मथर मोजां सोलियोबायो। जरखानि गोसोनि ज उम प्रबलेमगेया ओ गारि बायदिसिना बि हिसाबै माने। बिदिनो दंफां-लायफां बेफोरबायदि दानफायनानै लामा बानायानाय मोजां मोननायगजों हायनाव दायो जोंनि बार गरम जानाय दा जों गरम दैज्लां बोथोरनि गोबां जायो आरो गोबां गरम सम जानायखाय जोङो मने बिनि आवहावायाबो सोलायनो मोनदों आरो दा आरो खनाय बब्ला बुंा एयाव जदखौबा बर'नि गो नायनो थाङोब्ला जोङो बेफोरखौ खम मोनसै आरो
औ
जों जोंनि हाबआव खामानिाव गोबां मोजांजांनाय मो
नोंथांनिखौ बारा खोनानाय मोनासै
नोंथां खनसे जुदि बुंनो हागोन नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना आंनि गोेजोन बि खोनायाखैबा
औ औ उम जों हायेन आरो हाजोनि फारागखौ सावरायबाय थादों नङा होमबा
औ नोंथां
अ दाथ'नो थाङाबा बुंलांबाय माखासे आंबो माखासे बुंबाय बिदिनो आरो गोबां दंबावो बिदिनो जोंना बुंनांगौआ गोबां दङ हायेन ओन ओनसोलफ्राव माने बिदिनो माने बिदिनो जेरै जोंना हमनाला बिदि हायेनफ्राव माने एसे माहोनदो अंएसे माने सुबुंफ्राबो बेलेग लोगो जायो बिदिनो जेनेबा हाजो जायगा फोरनि सुबुंफ्रा एसे बेलेग जायो बेलेग बिदिनो साननाय हनायफ्राबो बेलेग जायो बिसनिया आरो हाजो जायगाफोरना माने बिदिनो बांसिन सो ख बिनि थाखायनो बिसोरना एसे थानाय जानायफ्रा एसे साबसिन जायो आरो सुबिदाफ्राबो बिसोरनो बांसिन जायो आरो बिसोरना इसोरबा हले हाजो एरिया होनानानै माने भारत सरखाराबो एसे मोजां नायो बांसिन थाखा फैसाफोरखौ बांसिन हरनाय जायो बिसोरनो आरो जानाय लोंनाय थाव आदि पेट्रल डिजेल बायदिखौबो एसे खमाव मोननाय जायो बिदिफोर बायदि जायगायाव थाखाय माने हाजो हाजो जायगाखौ माने एसे मोजां आरो जायफोर हाजो जायगायाव दङ बिसिनि थाखाय गोबां बिदिनो थाखा फैसानि थाखाय मोजां बिदिनो गोबां बिदिनो हाजो जायगाफ्राव खामानि मावहैनाय दङ बिदिनो हायेन ओनसोलनि मानसिफ्रा बिदिनो सोरबाफोर गारि ड्राइभार सोरबाफोर माबाफोर गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो हाजो जायगायाव खामानि मावहैनाय दंफांफोर हाहैनाय फ्राबो दङ गोबां मानसि सुबुंफ्रानो सोरबा सासे दंफांफोर बायदिफोराव माने गोबां रां खामायहैनाय दं आरो बे हाजो औ माने हाजो जायगाफोरनि मानसिफ्रा माने एसे बांसिनानो माहाजोन सुबुंफोर जायो बांसिनानो जोंनि हायेन फोरनिया माने बांसिन बिदि जानो नागिरा बांसिन हाजो जायगानि मानसिफ्रा साफ्राम साफ्रामनाबो गारिफ्रा गुरा थाजोबखायो बेबादिनो थाखा फैसा बांसिन दङ।
उम
जेन्स बांसिन दोननाय जायो।
उम
बिदिनो
उम
बिसिनाव सुबिदादाफ्रा जोबोद दङ बिसिनाव आरो
अब्ला आङो नोंथां फंनैसो बुंबावनि औ आं बुंनि सानो आं दायो बुंनो सानदों आरो दा जिथुनाखि जोंनि साखाथियाव थानाय जेनेबा बे हाजोफोरनिफ्राय जोंनि जिथुनाखि माने हायेनाव माबायदि खहा जाहैयो आं बेखौ फंनैसो बुंनानै फोजोबनो सानो आरोना नोंथां दा जिथुनाखि माने दानि मुगायाव जों नुनाय बायदिब्ला जोंनि ओ जिथुनाखि हाजोफोराव दायो जितु ओ इन्डासट्रिसफोर खुलिदों माखासे प्रजेक्टफोर सोलिबाय दं मोब्लिबनि खामानि सोलिबाय दं जायनिफ्राय जोङो माने दैमाफोरनिफ्राय हाजोआव गिदिर गिदिर दैमाफोर थायो जाय दैमाफोरनिफ्राय जोङो जोंनि साखाथियाव थानाय दा जेनेबा अरुणाचल प्रदेशनि खोथाखौनो आं बुंबाय जेराव सियां दैमा दङ सियां दैमानि जेराव जोङो दायो माने अरुणाचलाव गोबां गिदिर गिदिर दायो प्रजेक्ट फोर बहायदों मोब्लिबनि लाइक बिदिनो फिफटि फाइभ मेगा वाट थु थावजेन वाट मेगा मेगावाटनि दा बेफोरबायदि ओ गिदिर गिदिर मोब्लिबनि माबा प्रजेक्ट बानायनायाव ओ दै हावथेनानै दोनो देम बानायनायाव दा बिदियाव जोङो साननैसो सिगाङावसो जों नुदों आरो ना जोंनि साखाथियावनो माने ओ दै हावथेना दोननायनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव थांनानै माने दैया उनाव फिसिनानै जोंनि ओ जोंनि माने हायेनाव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो ना नोंथां अब्ला नोंथां दिनैनि ओ दा दसे माने जिथु आयदायाव जों रायज्लायबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम जोङो समाबो लावबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ ओ दे
दे नोंथां दे होमबा।